ओं ना नोंथां
हेलौ
हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां
हेलौ
खोनादोंना नोंथां हेल' औ खोनादों खोनादों उम अ उम उम
नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
औ ओरैनो दंथ'यो आं दा
औ ओरैनो दंथ 'यो ओ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों नोंथां
दा दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों जों आङो मोनसे आयदा लानानै दसे सावरायनो होगोनना नोंथां
औ हागोन हागोन
दा होमबा आयदाया जाहैबाय जोंनि अ सुबुं माहारिनि मोजां हुदा । माबा अ मोनसे आखल दानाय दा बे आखल दानाय बा एक । मोनसे जोङो ओ एक्सारसाइस जोंनि फिजिकेल एक्सारसाइस बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौमोन ना दा जोङो एक्सारसाइस खालामोबा जोंनि अ देहाया माबायदि मोजां जायो बा जोंनि आखल दाननायाव माबायदि बिहोमा होयो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ औ हागोन दे माने जोङो सानफ्रामबो माने फुङाव सिखारनानै माने एक्सारसाइस खालामनाय बिदिनो मोजां हुदाफोरखौ लायोबा जोंनि देहाफ्रा फ्राबो मोजांनि अनगायै माने जों बेलेगफोरखौ माने जोङो जेरै जोङो बेमार आजारफोरनि थाखाय बारग'नो थाखाय जोङो बेलेगफोरखौ जोङो थुलुंगाबो होनो हायो आरो जों गावनि थाखायबो मोजां जोङो गाव सानफ्रामबो जोङो बेफोरो जोङो फुङाव सिखारनानै
जोङो फुङाव ब्रास खालामखांनानै जोङो दसे सम एक्सारसाइस खालामनानै जोङो एक्सारसाइस खालामनानै जोङो एसे गोलोमदै एसे मोदोमखौ एसे खस्थ' होनानै जोङो सानफ्रामबो बिदि खस्थ' होयोबा जोंनि देहाफ्रा माने एसे खारसागोन थै बेनिफिट दं आरोना जोंनि एक्सारसाइस खालामनायनि थाखाय जोङो बांसिन सुबुंफ्रानो दाना एक्सारसाइस खालामनो नागिरा बिदिनो आदारफोर जासिगोन जानानै बिदिनो ओरैनो जिरनानै थायो बिदिनो खामानि दामानिफोर मावा जोङो बिदियावनो वेट गेन जायो अजन बारायो मोदोमफ्रा बिदिनो बांद्राय बारायनायनि जाहोनाव माने बेमार आजारखौ सोमजिनो हमो बिदिनो उनावहाय माने वेटखौ खमायनो जोबोद खस्थ' जायो जेरै जोङो बांद्राय बिबांनि अमा बेदर जाबाय थाबाबो जोंना
जोंना माने देहाफ्रा बांद्राय अजन जालांनो नागिरो जोङो माने फुङाव सानफ्रामबो मोजां हुदा खालामथारनांगौ जेरै जोङो फुङावा एक्सारसाइस खालामनांगौ बिदिनो जानाय लोंनाय जोङो एसे बांद्राय जायालासिनो जोङो एसे खम बिबांनि जानानै जोङो नांगौ बिबांनि जानांगौ आरो जोङो फुङाव फिथाइ सामथायाइ बिदिनो फ्रुइटसफोर जानांगौ बिदिनो दंफांनि फिथाइ बायदिसिना जानांगौ जोङो जोङो ओमफ्राय आरो निसा बुस्थु जानाङा जोङो निसा बुस्थुफोर जायोबा जोंनि देहाफ्रा गोबां खहा जायो बेजोंनो जोङो खहा जाया बायदि नुयो खिन्थु जोंना लासै लासै माने जोंनि देहायाव बिदिनो गोसारजोबो बिनि थाखायनो जों माने बिदि निसा बुस्थुखौ माने जोङो गारनाया खोब मोजां आरो खायफा खायफा बि बिदि निसा बुस्थुखौ गारनानै जोबोर गावनि देहाखौ जोथोन लाग्राबो दङ बिदिनो खायफा गावनि देहाखौ बिदिनो निसा बुस्थुफोरजों गफबनानैबो दोनो खायसे एक्सारसाइस खालामनो गोसो गैयै मानसिफोरबो दङ' जोङो जोङो बेफोरखौ एसे सांग्रांथि होनानै जोङो जुमाय बिदिनो निसा बुस्थु लानायफोरखौ गारहोनानै बे जोङो देहाफोरखौ सांग्रां खालामनायनि जोङो मोनसे आयदाफोर होनांगौ जोङो गामिफ्राव नङाबाफोर जोङो
खाथि खालानि सुबुंफोरखौ जोङो एसे जुमाय निसा बुस्थुफोरनिफ्राय माने एसे जानगाराव थानो थाखाय जोङो माने जोंनि देहाफोरखौ जोङो साखोन सिखोन आरो जोङो साफायै लाखियोबा जोंनि थाखायल' नङा जोङो बेलेगफ्राबो जोंखौ नायनो मोजां मोजां नुयो आरो समायना नुयो। जोंनि देहाफ्रा साखोन सिखोनै थायोब्ला जोंनिफ्राय जोंनिफ्राय ओंखारनाय जे बाथ्रा रावफ्राबो जोंना साफा जालाङो ।बेख आखल आखु दिडिसिप्लिनफ्राबो साफा जायो। जोङो जेरै- जोङो साफा थागोन बिदिनो जि जोमफोरखौबो, गाननाय जोमनाय, बिदिनो जि जोमखौबो जोङो साफायै दोननांगौ। साफायै दोनोबा जोङो जोंनि मोदोमफ्राबो साफायै थालागोन ।बिदिनो मानसिफ्राबो जोंखौ बेलेग मानसिफ्रा जोंखौ नुबा जोंखौ एसे साफा नुगोन। साफानुनानै बिसोरो जोंखौ एसे मोजां सानगोन आरो जोंजों आरो रायज्लायनोबो लुुबैगोन जोंखौ अनगोन। बो। जेरै- जा आरो जोङो लेथ्रायै थायोब्ला जोंखौ माने मुगैगोन। माने जोंजों रायज्लायनाय नंआ खाथियाव फैनो नाङा नङा जोबोद मोनामगोन। बेनि थाखायनो ड्रेसफोरखौबो सुनांगौ। जेरै जोङो दुगैनायजों लोगोसे जोङो द्रेस फोरखौबो सुफानांगौ। जोङो माने बे फोरो मोजां हुदाखौ खालामनांगौ ।आरो जोङो गेदेरफोरखौ जोङो मान होनांगौ, सनमान होनांगौ। जेरै दं गेदेरफोरखौ सोमोन्दो होनानै रायलायनांगौ। जोङो आदै मादै, आदा बाजै, बिदिनो गेदेरफोरखौ मान सनमान होनानै जोङो फारफ्रोमथिंबो माने जोङो एक्सारसाइसनि बिथिङावल' नङा ।जोङो बेफोर मोजां आखल एबा हुदा खौ जोङो लायोबा जोङो समाजाव मोजां होनजागोन। आरो जोङो समाजाव मोजां होनजाब्ला जोङो जोंहा गाव गावनो गाव गावनि थाखायनो मोजां ।गाव गावआ माने लामा गोमाया। बिदिनो जेरावबो अबाफोर खैफोद जायोबा नोंखौ बासायग्रा नोंखौ मदद होग्रा गोबां सुबुंफोर नोंखौ नुनो मोनगोन बिदिनो बिदिनो मोजां हुदाफोरखौ लायोबा जों मोजां। दा नोंथाङा एसे गावनि मोनदांथिखौ एसे होनदो दे बेफोरनि बेलायाव।
खोनादों ना नोंथां? हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना?
औ र'जोबोर मोजां बाथ्राखौ बुंबाय। दा मोजां आखल मोजां थाखाय मोजां। आरो बयनिख्रुइ साबसिन हुदा होनना बुंङोबा जोङो गावखौ साखोन सिखोन लाखिनाय ओ ओ फारसेथिं जोङो गावनि ड्रेस, गस्ला, गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो गावनो सुनानै लानाय दा बेफोरो जोंनि मोनसे मोनफा मोनफा मोजां हुदा। दा बेफोर हुदाखौ जोङो मानिना सोलियोबाथ' जों ओ जोबोर मोजां जायो। दा फारसेथिं जों एक्सारसाइस खालामनाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां। जों एक्सार एक्सारसाइस होनना बुंबा जोङो य'गा होनना बुंनांगोन दा य'गा जोङो खालामनांगौ ओ से घन्टासो सम जोङो फुङाव ओ सम होनानै जोङो य'गा खालामनाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां दा जोङो य'गा खालामबाय थायोब्ला जोंनाव फिसा फिसौ बेमार बेमार आजारफोरा जानो हाया आरो खोनादों ना नोंथां औ दा जोंङो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां मोजां हुदा मावनांगौ दंबावो ओ दा जोङो मोजां हुदाखौ जोङो मावोब्ला ना जोंनि गोसोआ थिग थायो आरो गोसोआ थिग थायो अब्लानो मानसिनि बेमार आजार जानायाबो खम जायो दा बेफोरबायदिनो आरो जोङो ओ मोजां हुदा हिसाबै जोङो ओ गुबुन गुबुननि सानफ्रोमबो जोङो मोजां बाथ्रा साननांगौ जोङो गुबुननि गाज्रि साननाङा जाय जेसे सिसेबां हायो गुबुनखौ जोङो थुलुंगा होननाय बाथ्रा बुंनांगौ आरो गुबुनखौ जोङो माब्लाबाबो उन्दै होननानै ओ उन्दै जातनि बा उन्दै माहारि होननानै जोङो माब्लाबाबो गुबुनखौ नासयनाङा आरो आरो गुबुनखौ गोरिब धोनि धोनि गोरिबनि बे फारागथि बेफोरखौ जोङो गोसोआव लाबोनाङा दा बेफोरबायदि आख फल थायोब्लाना सासे सुबुङा लासै आरामनो बा जौगानो हायो आरो आरो बेफोरबायदि आखल गोनां मानसिख बयबो सुबुं माहारि यनो अनसायो आरो बयबो बेखौ मोजां मोनगोन आरो बयबो बेनो बोरसाद सारस्रिरगोन आरो खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ दा जोङो खायसे खायसे नु नुनो मोनो दा खायसे खायसे सुबुंफोरा दा बेफोरबायदि आखल आ गैया दा जोङो गाज्रि हुदाखौ बुंनांगोन खायसेया थाब सिखारा गोबाव सम उन्दुयो आरो खायसे एक्सारसाइस खालामनो नागिरा ना एक्सारसाइस खालामाब्ला जोंनि देहानि जे थलिर थाय बांनायजों लोगोसे जोंनिया उदै ओंखारो आरो मोदोमफोरा बुनाय बायदि मोदोम ओंखारनानै बियो गावनि गोबां देहा माने देहायारि जेंनाजों जुजिनो गोनां जायो आरो
औ
दा बेफोरबायदिनो आरो खायसेया गोबां मबाइल नायनानै सम बार होबाय थायो दा बेबो मोनसे गाज्रि हुदा जोङो बेफोरबायदि गाज्रि हुदा थायोब्ला जोङो जिउ जिउआव जेबो खामानि मावनो हानाय नङा दा बेखायनो जोङो बेफोर खायसे खायसे गाज्रि हुदाफोरखौ जोङो गारनांगोन आरो जोंना हुदा ओ दङ गोबाव सम म नाय हरनि जिनै बाजि जिसे बाजिसिम थानाय दा बेफोरबायदि हुदा गारनानै जोङो सम मथे जोङो उन्दुयोब्ला हमनानै ला जोङो गु बाजियाव जोङो आरामनो उन्दुयोब्ला जोंनि देहाफोरा मोजां थागोन आरो दा जोङो जेब्ला हराव जोङो बांसिन गोबाव सम ओरैनो थाबाय थायो उन्दुआबालानो जेब्ला हर गेजेरसिम जानानै जों उन्दुगोन अब्ला जोङो फुङाव सिखारनो हानाय नङा आरो दा बेनिखायनो जोङो ओ उन्दुनाया थि समाव उन्दुनांगोन आरो उन्दुनाया थि समाव उन्दुनाय जायोब्लानो जोङो थि समाव सिखारनो हागोन दा बेफोरबायदि जोङो आखल आखुखौ जोङो बानाय नाय ला जोोबोर गोनांथि दङ आरो दा फारसेथिं जोंनि जानाय लोंनायफोराबो थि स समाव जानानांगोन दा जोङो मोनसे हुदा हिसाबै जों जोङो फुङावनो ओ । सानफ्रोमबो जोङो दै गिला गिलासनि लोंनायबो दालाम लानांगौ जोंनि उदैया जिहेथु खाजाानायोना उदैया दै बा। जायखिजाया जेबो आदार जायैनि सिगां बा साहा लोङैनि सिगां जोङो दै गिलासनै लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय। जोबोर मोजाङ आरोखि मोजां आखर जुदि लायोब्ला जों
औ। औ अखोना दों मोनथां।
औ दा आं नोंथांजों आखल आखु दानायनि स सायाव गोबां सावरायबाय गोबां नोंथांनिफ्राय मिथियै बाथ्राखौ आं मिथिनो मोनबाय। जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ। दे गोजोन्थों नोंथां।